हेलौ औ खोनादों
औ दे बिदिब्ला जोङो मोनसे ओ
औ
जागोन नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
अ आङो माने मोनसे आयदानि साङायाव सावरायनो नागिरदों
औ दे सावरायजागोन नोंथां
बे आयदायानो जाहैबाय मैगं उनु गायनाय आरो ना
औ
औ दे बिदिब्ला जागायनोसै नोंथां
औ दे जागायदो नोंथां
जोंनिया बिदिनो मैगं एबा जोङो बिदिनो बिदिनो आरो ना मेगं थाइगं गायनाय होनोब्ला जोंनिया जोंनि बे ओ गामि ओन सोलावनो जोङो बिदिनो मैगं फोनानै जायो नङा होमबा मैगं मैगं फोननानै जायो एबा मैगं फाननानै जोङो रांफोर मोनबा बिदिनो गावनि जिउखौ थांनानै थाखाय बिदि मैगं गायनाय जायो आरो ना
औ नुगोन नोंथां
थाङोब्ला जोङो मैगंखौ बोरै गायो होनो थाङोब्ला जोङो दैज्लां समाव दैज्लां समाव जोङो मैगं गायो होनोब्ला जों बांसिनानो पथलखौ नुयो मानसिफोरा बांसिनानो पटलखौ गायनाय नुयो आरो इदिनो खांख्रिखला जिंखा जोगोनार बेफोरखौ गायो आरोना
औ
आरो पटलखौ बोरै गायो होनो थाङोब्ला जोङो बिदिनो फटलखौ औ बिदिनो मोन से नार्सारिनिफ्राय मोनो आरोना इदिनो
औ
नार्सारिनिफ्राय मोनो आरो ना
औ
फटलनि माबाखौ मा होननाय मा होनगोन बेखौ
ओ
जेन'बा जेन'बा बिदिनो माबा मोनसे गायनो थाखाय माबा दं आरो ना बिदिनो फटला ओमफाय बिदिनो जोङो पथलखौ गायनानै जेब्ला फटला थायो जोंनियाव हासार उनु होनांगौ जायो आरोना
औ
इनिफ्राय आरो जोंहा पटलखौ गायखांनायनि उनाव बिदिनो पथलखौ मोनो दिसुन फाननानै फैसा रां मोनो दिसुन दैज्लां बोथोरावथ' फट'लासो बांसिन थाङो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
आरो बुंनो थाङोब्ला जोंना पटलाव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
बिदिनो बोसोरसेयाव खनसे थायो आरोना आरो जोङो बेखौ बोसोरसे थानानै बिदिनो पथलनि पटलनि गायनाय बे मा होनगोन बेखौ गायखोनदा जेनेबा बोसोरसे थानानै गायखोनदानि बे थारा ना मा होनगोन बेखौ बिखौ जोङो गायना होबानो बियो थाङो आरो ना
अ आंथ' बिदि मैगं गायफेरै नालाय आं बारा मिथि
औ औ माने आङो नुदो आरो ना बिदिनो बानायनाय जायो थेवब्लाबो आङो बारा होननो रोङाखै आरो मा
अ जोंनाथ' बिदि माने मैगंखौ माहोनगोन बिदि बुरजा बुरजा गाया न'आव जानो आन्थाल' गायो आरो जेरै माबाफोरखौ लाव जोगोनार ओमफ्राय खुमब्राफोरखौ बिदिनो माबा उखुम उदाब फोराव होनानै दोनो ओमफ्राय बे हारसिंनो मानबायनानै थायो आरो थिं थिंसाफोराव ओमफ्राय भिन्दिफोरखौ ओरैनो फालाना फोनाबा फोलाबायनानै दोनो आरो ना ओमफ्राय आङो ओंखायनो बारा बिदि बुरजा बुरजा मैगं गायनाय फोरखौ मिथिया आरो ओमफ्राय आलुखौबो माने गोजां बोथोराव गायो बेखौ मिथिगौ आरो आङो ओमफ्राय औ ओमफ्राय कबिफोरखौबो गोजां बोथोराव गायो होननानै मिथिगौ आङ एसे निहिराव निहिर जानाय समावलै औ
माने बुंनो थाङोब्ला जोना लाव फान्थाव लाव लाव औ लाव आ जोंनिया बिदिनो उखु मुदा माने जोङो बेखौ जोङो बैसां सोंनानै बैसां सोंनायनि उनाव जोङो बेखौ औ औवा औवा बिदि दानस्रोननानै जोङो बेखौ बेनि बेगरखौ जोङो होनाय जायो आरो ना ओमफ्राय होमबासो बियो बेगरनिफ्रायल' फज'नानै बियो माबा रज'लाङो आरोना बेगरखौ फोनानैसो बियो रज'लाङो आरो ओमफ्राय बिदिनो मानबाय लाङो आरो
औ ओमफ्राय औ दे जोंना माबाखौ लाव आरो फान्थावफोर ओमफ्राय पटलफोरखौ अराय माहा मोनो होनो ना बार' मास बिदिनो
कबिखौबो मोनो माने सालाननि गुबुननिफ्राय गायनानै लाबोनायखौ मोनो आरोना नोंथां
अ अ
माने जोंनि जागायाव बिदि माबायाव खनसेल' गायनाय जायो खोनाना नोंथां
औ जोंनिया माने जोंनि बिदि लकेल एरियायाव जोंनिया बोसोराव खनसेल' मोनो दै खिन्थु जोङो गुबुन जायगायाव जोङो बिदिनो हाद्रिफोरखौ नुयो आरो ना टाउन टाउन जायगायाव जोंना बिदिनो बांसिनानो जोङो बिदि मैगंखौ नुयो आरो ना जेरै पटलफोरखौ मानो होनबा पटला जोंनिया बोसोराव खनसेल'सो थाया नङा होमबा बेबो दैज्लां समावसो बिदिनो जोङो टाउन टाउन जायगायाव जोङो गोजां बोथोरावबो नुयो आरो फटलफोरखौ फाननाय मानो होनबा बियो आंनिबा हाइब्रिदफोर जानो हागौ
आरो जोंनिया बिदिनो आलुखौबो बिदि गाया दिसुन जोङो फासावनो बिखौ हालेवग्रोना लाबाय मोजाङैनो हालौग्रोना लानानै बिदिनो जोङो आलु आलुखौ जोङो बायनानै बिदिनो आलुखौ जोङो गायनो थाखाय जोङो हाखौ साफा खालामना ग्रोना लाबाय ओमफाय हालेवबाय हालेवनानै बेखौ जोङो थख' थख' बिदिनो आलुखो गायनो थाखाय जोङो हाखो इसे थख' थख' बानायना लाबाय बानायना लानानै बेयाव जोङो आलुखौ होबाय आलुखौ होनानै जोङो फबसिनबाय आरो ना जिगाबजों फबसिनना दोनो आरोना मानो होन बा बे जिगाबखौ फबसिनाबा जोंनि आलुवा बै गोथां गोथां जायोना आलुवा मोनसे इदि गोथां गोथां जादनि दङ बिदि महर फैयो आरोना
अ माने नोंथां इदि माने होआबासो बि गोथां गोथाङा जायो आरो ना माने आं मिथियामोन
माने इखौ जिगाबखो होआबा गोथां महर लानो नागिरो आरो ना
मिथियामोन आं औ माने बेव जिगाब नारा बिदि होयो आरोना नोंथां
औ नोंथाङाबो नुखादों बिदि जिगाब नाराफोर होयो होनना
औ बेखौ आङो नुयो नुनाया नाथाय बिदि गोथाङा मा कारननि था खाय जायोमोन आं बेखौ मिथियामोन आरो ना दिनै मिथिनो मोनबाय औ
ओमफाय बेखौ जोङो जिगाबजों मोजाङै खोबना दोनसिनबाय खोबना दोननानै जेब्ला बियो खिलिनो नागिरो आरो ना खिलिनाय समाव जों बेयाव आलुवाव मुलि होयो आरो
औ मुलियाथ' आथिखालाव गोबाङानो होनाय नुखायोना नोंथां बांसिन नानो मुलि नङाबा जोनो नागिरा एम्फौ एनलाफोरानो जोबोर माने माबाफोर खौनो अरस' जोबनो नागिरो एम्फौ जानो नागिरो बिनिखायनो आथिखालाव बांसिन नानो मुलि होनाय मैगं सो मोनजायो जोङो गोदोथ' इदि नङामोन औ दा नोंथां खोनादोंना औ औ ओमफ्राय जोंनाथ' मैगं गायनाय होनब्ला मेसें बोथोर माने मेसें बे गोजां बोथोर समाव लाइ लाफाफोरखौ मोनोना नोंथांनि हिरजों जानाय औ जानोलाय जोबोर गोथाव आरो ना नोंथां लाइ लाफाफोरा औ जोङो बेखौ मैद्रुबो जानो हायो खारदै खारैबो जानो हायो ना नोंथां
हा
हेलौ
औ खोनादों
ओं दे नोंथां बुंलाय
बिदिनो जोंनिया गोजां बोथोराव
जोंनिया बांसिन गोथां मैगं मोनो आरोना जेन'बा जोङो लाइ लाफ लाफा मुलाफोरखौ मोनो आरो ना
औ
मानो होनबा जोंहा गोजां बोथोराव बिदि मैगं जाबा एसे मोजां जायो आरो ना गावनि देहानि थाखायबो जोङो बिदि मैगंखौ फोनानै जानांगौ जायो आरोना हो आरो जोंनियाथ' बान्दा कबि बान्दा कबिखौबो जोङो बिदिनो हा गिसिफोरावसो गायनांगौ आरो ना मानो होनबा बि बिखौ जोङो हा गुसुफोरावसो गायनांगौ जेब्ला जोङो बान्दा कबिफोरखौ गायो आरोना बेयावबो जोङो मुलि उनु होनांगौ जायो आरो ना नायनांगौ आरो मानो जाया नङा मानो होनबा जों बेयाव ओ बांद्रायबो मुलि होद्रायबाबो जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि जायो आरो ना
औ मैगंल' मोजां जानानै मा जानोना नोंथां बांद्राय मुलि होनानै जोंनि देहानि फारसेबो नायनांगौ जायो
औ नंगौ गावनि देहाखौ नायनांगोनथ' आरो बांद्राय आरो बांद्राय मानसि फोर दानिया मुलि होनानैसो मैगंफोरखौ गायो आरोना आरो गावनि फारसेनि गावनि फारसे देहाखौ नाया आरो बिसोरो
औ
मानो होनबा रांनि थाखायनो गासिबो उम
जोंना माने बिदि फालांगि मावनानैबो ओ मैगं गायना फालांगि मावनानैबो माने गोबां रां खामायनो हायो नालाय बेनिखायनो मानसिफोरा सानो ओ बिदि मुलि होनायावलाय माथो जानो माने देहाखौ नाया ओरै मोजां जाबा ओ‌ बांसिन रां खामायनो हायो नालाय दाम मोजां मोनगोन नालाय बिनि थाखायनो बेखौ माने मुलि होनानैबाबो बांसिन मुलि होनानैबाबो मोजां खालामना लांनो नागिरो आरो ना बि बिनि साइड इफेक्टआ मा जागोन बेफोरखौ नाया आरोना गोबां आबादारिफोरानो माने खायफाया आरोोना बांसिन गथायबो नङा माने नाथाय खायफाया बिदि बुरजा बुरजा गाया नालाय न'आव जानोबो गायो ओंखायनो न'आवनो बिदि मोसौनि गोबोर हासारफोरखौनो होलाबायनानै माबा गायो आरो ना ओमफ्राय बेफोर औ जोबोर मोजां जायो जानो थाखाय
ओं माने होनबा जों ओ मानो होनबा दानियाथ' मुलि होयो ओमफ्राय जोंनिया गोदो गोदायबो जोंनिया बिदिनो हासार जेन'बा गोबोरखिनि गोबोरखि आरोोना बेफोरखौ होनासो जोङो सिगां बिदिनो मैगं गायना जायोमोन आरोना दानियाथ' जोङो ओ हाथथायनिफ्राय बायना लाबोयो मुलिफोरखौ आरो मैगंफोराव बेखौनो होयो फिथाइफोरखौ नायनानै मानसिफोरा मोजां नुनानै बिदिनो मुलि सारलाबायो नङा होमबा बिदिनो जोंनियाव बेथिं जोंया बायगनफोरखौ बोरै गायो होनबा जोंहा बायगनखौथ' बेगर गारा गारना होबानो जोंनिया थाङो आरो ना
औ
जोंना बायगना बिदिनो गायना होबानो रज'लाबायो आरो जेराव मेरावनो
जोंनिथिंथ' बिदि नङा हाया जोंनाया माने गोरानरान ना बारा बिदि जानो नागिरा नागिरा आरो मैगंफोरा बिनो ओं
दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय दोनथोंनोसै नामा
औ नोंथां दोनजासिगोन दे दोनथ' जासिगोन नोंथां आंथ' बिदिनो माखौबा माखौबा मिथियामोन नोंथांनिफ्राय मिथि थिनो मोनबाय जोंहा मैगंबो गाया नालाय औ दे नोंथां बिदिब्ला